औ नोंथां खोनादोंना?
औ औ
औ खोना
नोंथाङा आंनो मोनसे सोंथि मोनसे आयदानि सायाव रायज्लायनो सानदोंमोन बे आयदायानो जाबाय बै बैसागु बिनि बागै नोंथाङा आंनो एसे फोरमायनो हागोन नामा?
औ हागोन बैसागुआ जाबाय जोंनि जोबोद रंजाथाव मोनसे फोरबो ओ बैसागुआ
गासै मोननै रोखोमनि थायो ओ सेथि बैसागुआव जाबाय मोखौ थुखैनाय। ओमफ्राय नैथियाव आरो मानसिनि बे बैसागुआव जों बोराइ बेन्थ' सेंग्रा सिख्ला गथ' गथाय गासैबो देलाय माब्रोब ज' ज' ओंखारनानै खाम सिफुं लानानै गामि गामि रंजा बाजायै मोसानो थाङो। ओ गामि गामि मोसानायनि गेजेरजोंनो न' नखर नखर जौ रुवा एसे एसे लोंनानै गोबां रोखोम गोबां रोखोमनि रंजालाङो। ओ खोनादोंना नोंथां?
औ खोनादों
ओ बैसागुआ जोंनि ओ बैसागुआ जोंनि फोरबो हिसाबैल' नङा बियो मोनसे ओ गोबां दिननि उनाव फैनाय मोनसे सान। बेखौ जों ओरैनो खेदाय हरनो हाया आरोना नोंथां।
औ
खोनादोंना नोंथां? ओ बैसागुआव जों ओ बर' सिख्लाफोरा दखना गाननानै ओ आगरजों बुंफबनाय दखना। हौवाफोरा गामसा गिन्दि गाननानै ओ ज' ज' रंजानो ओंखारलाङो ओ आ ओ बे बैसागु बे दखना गाननायानो जोंनि बर' माहारिनि मोनसे सिनायथि ओ बैसागुआ बारबाय जों बर' माहारि हारियाल' साना ओ आरो हारसा माहारिफोराबो फालियो नाथाय जों बर' माहारियाव गोबां सिन रंजानायखौ नुनो मोनो आरोना खोनादोंना नोंथां? औ। ओ
बै बैसागु
बै बैसागुआव दखना गान ओ ओ बर'ओ बर'नि दखना गाननाया बै बैसागुआव जोबोर बैसागु बोसोर ओ बै बोसोराव फैनाय बैसागुखौ जोबोर समायग्लांहोयो। गामसा ओ हौवा सानि गामसा गाननाय गथ' गथायनि गामसा गाननाय बेफोर
बैसागु ओ नोंथाङाबो बै सागुनि बागै फोरमान होनो हागोन नामा?
औ नोंथां हागोन नों थाङा दाबाव एसे जोबोद आंनो फोरमायनानै थांबाय। बैसागुआव जों बुंनो थाङोबा मोननै बाहागोयाव मोनथिनाय जायो जेरै सेथिखौ जों ओ मोसौ माने मोसौनि थाखाय फालिनाय जायो बे मोसौ हालिनाय हालि जोङो मोसौखौ थुखैयो आरो बै मोसौफोरखौ थुखैनायाव जोङो बायदिसिना नेमखान्थि दं बे नेमखान्थिफोरखौ बाहायनाय जायो जेरै पानेलाव बायदिसिना मैगं थाइगंफोरखौ हानानै जों मोसौनो सारनाय एबा नेम खान्थि बायदि फालिनाय जायो।
औ औ।
बैसागुखौ आरो गुबुन माहारिनिफोरा बिहु होननानैबो मोनथिनाय जायो नङा होमबा नोंथां।
औ।
बै नैथि साननिफ्राय जोङो बर' बे एबा सुबुंफोरनि माने बैसागु फालिनाय जायो नै थि साननिफ्राय बै साननिफ्रायनो जोङो बर' सुबुंफोरा गासैबो बोराय सेंग्रा-सिख्ला सेंग्रा बेफोरबायदिनो गथ' गथाय बयबो ज' जानानै गामि गामि बैसागु मोसानो थाङो नङा होमबा नोंथां।
औ।
बैसागु मोसानायाव जोंनिया बर'फोरनिया ओ माने मोसानाया मोसानायाव जोंनिया बागुरुमबा मोसानाय जायो। बर'फोरनिया नङा होमबा नोंथां बै मोसानायाव जोंना दामनाय देनाय आगजुफोरा जाहैबाय खाम सिफुं जथा सेरजा गंगोना बेफोरबायदि बायदि बायदि जोंनिया दामनाय जायो नङा होमबा नों
औ औ नंगौ
थिग बेफोरबायदिनो जोंनिया गासैबो बर' सुबुंफोरा रंजालायनानै मोसायो। थिग बेफोरबादिनो जोंना ओ बैसागु मोसानायजों लोगोसे ओ गासैबो माने ज' जानानै माने सेंग्रा सिख्लाफोरा जौ बिदै एबा बेफोरखौ लोंनानै रंजायो नङा होमब नों
औ औ
बै रंजानायजों जोंना जोबोर माने गोजोननाय थायो बैसागुनिसिम माने जोंना बै बैसागुआवनो जोङो मा होनो ओ जोंना नैबे बाथौ एबा बाथौ धोरोमखौ जोंना फुजिनायबो जायो बैसागुनि समावनो। बै बैसागुआव जोङो गासै सुबुंफोरानो
औ
माने बाथौ थानसालिफोराव थांनानै खुलुमलायो सासेया सासेखौ मान होयो उनदैया गेदेरखौ गोदोरा उनदैनो मा बावो थिग बेफोरबादिनो जोंना गासैबो बैसागुआव ज' जानानै अनलायनानै खायसेया खायसेखौ हेफाजाब होनानै रंजालायो नङा होमबा नों
औ औ
ओ बै बैसागुआवनो जोंना गासै सुबुंफोरानो बायदिसिना जायगायाव खामानि मावनो थाङा होमबा नोंथां बै बैसागु समायावनो जोंना गासै सुबुं फोरानो फायो रंजालायनो मानो होनबा बे खौ जोङो बोसोर गोदान होननानै फालिनाय जायो
औ
बै बोसोर गोदान फालिनायाव गासै सुबुंफोरानो रंजालायखायो बेखायनो गोजान गोजान जायगायाव रां आरजिनो थांनायफोराबो फैनानै रंजाफैयो नङा होमबा नोंथां बेफोरबादिनो गोबां बाथ्रा दं
औ
उम दाथ' जों बुंनानैबो फोजोबनो हाया
औ
बे मा होनो जोंना दा बावैसो नोंथाङाबो आंनो गोबां खोथा खिन्थानानै थांबाय दा आंनावथ' जेबो खोथायानो गैला बुंनो आंबो बुंफ्रामबायानो
औ
दा जों
दा बुंनो थांबा जोंना टाइमाबो जानानै फैबाय नङा होमबा नों
औ औ
दे अब्ला नोंथांजों रायज्लायनानै जोबोर गोजोननाय थाबाय
औ आंबो नों थांजों एसे सम होनानै गोबां बाथ्रा मिथिनो मोनबाय बैसागुनि बागै ओ उनावहाय बिदि रायलायनो मोनगौखौ आं आसा खालामो
औ नोंथां आंबो गोजोननाय थाबाय नोंनिसिम नोंथाङा बो आंनो गोबां खोथा फोरमायबाय नोंथांसिम जोबोर साबायखर थाबाय
औ दे नोंथां बिदिब्ला
दे अब्ला नोंथां